खोनाबाय?
औ सानजौफुनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो सानजौफुनि गोजोननाय जासिहरफिनबाय।
औ दे नोंथां जोंहा बर'नि ओंख्रिफोरनि दोरोङारि ओंख्रि आरो बर'फ्रा मा मा ओंख्रि जानो मोजां मोन बिनि सोमोनदै सावरायसैना नोंथां।
औ सावरायजायो नोंथां।
नोंथाङा गिबियावनो बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ माबोरै बानायो बेखौ एसे मारै संनानै जायो मा मा माखौ जायो बेखौ एसे फोरमायना होनो नामा?
अ होमबा आं बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव नोंथांनो नोंथां बुंनाय बायदि फोरमायना होनोसै जोंहा बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरा जाबाय अनला दाउ
औ
जि नारजि अमा ओ सबाय सो साम' आरो नाफाम बिसोरनो बर'नि गुबै गाहाय ओंख्रि नोंथां। बिनि अनगायैबो बर' हारिया हाग्रा सिङाव थानानै हाग्रानि माखासे ओंख्रिफोरखौ जानो मोजां मोनो नोंथां हाग्रानि माखासे ओंख्रिफोरा जेरै मानसिगाल दाब बुरि थुुनथिनि। बारसिखो ओ थाराय आरो ओ जोग्लावरि। आरो ओ थास' थास' आइथिं। ओ जोगोनार ओ बेफोरनो बर'नि जाग्रा ओंख्रिफोर नोंथां ओ आङो बर'नि दोरोङारि ओंख्रै अनला ओंख्रैनि सायाव नोंथांनो एसे माबोरै संनाय जायो बिनि सायाव फोरमायना होनोसै। जोङो अनला ओंख्रिखौ जोङो दाउ बेदर हांसो बेदर बा जोङो हाग्रानि जुनारफोर जेरै मैफोर बायदिफोर जों जोङो संनानै जानो हायो जोङो। मेवाइजोंबो संनो हायो बिदिनो बायदि बायदि मैगंफोरजों अनला ओंख्रिखौ संनो हायो जों आङो अनदला ओंख्रिखौ दाउ बेदरजों संनायनि बागै नोंथांनि सिगाङाव फोरमायथिनो सानबाय जोङो अनलाखौ सिगांग्रो माइरंनिफ्राय मोनो नङाबा माइरंखौ जोङो माइ मिलाव होनानै लाबोनानै ओ खुरैसे बा खुरैनैजों जेसेबांनाखि संगोन ओ बिनि आन्था ओ माइरंखौ नोङो दैयाव ओ फास बा दस मिनिट सोमहाबनानै दोनदो ओ बिनि उनाव जों जोङो
औ
औ उवालाव बा थौसियाव देनानै बा आथिखाल मुगायाव ओ जोङो ओ रेन्डार मेसिन बे बायदिफोराव ओ जोङो उननानै गुन्दै खालामनानै लादो ओ बिनि उनाव जोङो नों माजों संगोन आं आ बेदरजों संनायनि बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों आ बेदरखौ नोङो एवथ्रमनानै लाग्रोदो आ नोङो बेदराव आ माखासे मिथिंगानिफ्राय मोननाय आ मस्ला जेरै सामब्राम गुफुर आरो एलांसि आरो हायजें ओ बायदि बायदि ओ मस्लाफोरखौ ओ देनानै बेदरखौ ओ थावजों एवनानै लाग्रोदो ओ एवखांनायनि उनाव बेदरखौ खांनानै दोनथ'दो ओ बिनि उनाव ओ औ बेदरखौ खांना दोननाङा ओ दै होदो ओ दै होनानै जेब्ला गोदौवो अब्ला ओ अनला ओंख्रिखौ ओ नोङो ओ अनला ओ माने आ अनखौ नोङो सारनानै होदो आरो फ्रि फ्रिनो ओ ओमफ्राय बिनि उनाव ओ नोङो जोंना अनला ओंख्रियाव ओ मोनसे बुस्थु थायाबानो जाया ओ खारै होननानै बुङो बे बुस्थुखौ ओ खारैखौ नोङो होदो ओ बिनि उनावनो ओ आधा घन्टासोनि उनाव ओ जोंहा
औ
खौ मोन मोननाय जायो आरो दा बेबायदिनो आं लांख्रिखौ संनाय जायो नोंथां ओ नोंथाङाबो माखासे ओ ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै बुंनानै होदों आंनो नोंथां
बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङाबो माखासे ओ बर'नि दोरोङारि ओंख्रि ख्रिनि सायाव बुंना होदो
औ जागोन नोंथां नोंथाङाथ' आंनि सिगाङाव जों बर'फ्रा मा मा ओंख्रि जायो एबा बर'नि दोरोङारि गनायथि थि मोननाय ओंख्रिबा मा आंनि सिगां बेखौ जेरै अनलाजों दावजोंनि संनायनि बागै नोंथाङा फोरमायना होलांबाय दायो आंबो नोंथांनो माखासे जेरै सबायजों साम' बिनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि गनायथि मोननाय बेखौ आं नोंथांनो माबोरै सङो बेखौ फोरमायनो होनसै नोंथां
औ नोंथां
आ जोंहा सबायजों साम'सुनो थाखाय जोंहा गिबियावनो साम'खौ ओ लाहार फाहार खालामना लाग्रोनांगोन नोंथां जों साम ख जोङो जेरै दैसाफ्राव मोनो जेरै दैसा दैमाबा वा बिदिनो ओ बिदिनो दिदोम थानाय दै बिदियाव जोङो साम'खौ खननानै लाय नांगौ जेरै साम'आबो गोबां रोखोमनि थायो जेरै साम' लादाय साम' दाहोना साम' साम' खहे जों बांसिन साम' दाहोनाजों ओ सबाय ओंख्रिजों जानाय जायो आरो नोंथां जोङो गिबियावनो साम साम'दाहोनाखौ दैसाफोरनिफ्राय खनानै नागिरनानै लाबोनानै जोङो बेखौ साननैसो बिदिनो दैयाव बाल्थिङाव सोमनानै दोनगोन आरो जाहाथे बिनि मैलाफोरा मैलाफोरखौ बे साम'आव खिगारो बिनि थाखायनो जोङो साननै एबा सानसे खावसे सान बेखौ ओरैनो दोनगोन आरो नोंथां बेनि उनाव जोंहा खौ ओ ओ दै जेब्ला सानसे खावसे जागोनना अब्ला बेखौ खौ जों हाननानै ओ बिनि खिबुजों आरो बिनि खिलांखौ साम'आथ' दाह होनाया गोलाव जायो नालाय बिनि खिलांखौ दानस'गोन आरो बिनि द खौ गारगोन माने बेखौ दानस'नायनि गुबै जाहोना जाबाय मानोना बेखौ संनानै माने सोबनानै जायो नालाय साम'आव गनायनि थाखाय बेखौ दानस' नाय जायो आरो आ बियो आरो बिनि दाखोनखौ गारनाय जायो दाना बिदिनो जों साम'खौ दानखा आं इरिखां दानखां इरिखां खांनानै जोङो ओ आराम सुनांगोन आरो जाहाथे साम'नि मैलाया गजोबो बिनि खालि मोदोम बाहागोआवल' सिङाव थायो बेखौ गजासे जों जोङो मोजांनो सुनानै एबा गोखै फिथोरजों सुनानै जोङो बेखौ लागोन बिनि उनाव जोङो जेब्ला जों बेखौ सुखांगोन ना बेखौ सुखांनानै दोनगोन जोङो बिनि उनाव जोङो बा सबबायजों संनो थाखाय जोङो सबबायखौबो लाहार फाहार खालामनांगोन जों सबबायखौ सोरबा सोरबा गोबां जोंनि बर' सुबुंफोरा न'आवनो आ आबाद मावनाय हिसाबै जोंना न'आवनो सबाय थायो आरो बेयाव गैयाब ख जोङो एबा हााइफोरनिफ्राय जों लायनानै ओ सबायखौ जोङो गिबियावनो खारैजों रुनानै लाग्रोनांगौ नोंथां खारैजों रुखांनायनि उनाव जोङो जेरै बेखौ रुनानै लाबाय बिनि उनाव जोङो रुखांनायनि उनाव जों साम'खौ मोजां सुफैनानै जोङो उनाव बेखौ आरामै सारायाव जेरै थाव सामब्राम मस्ला गरम मस्ला जाब्रां बिदिनो जिरा सामब्राम गुफुर बायदि बायदि होनानै जों साम'खौ दै एसे एसे होफ्राम होफ्राम जोङो मोदजां साम'नि सि सिंनि मोदोमा मोनजासेै जों बेखौ एवगोन एवखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला साम'आ मोननाय बायदि मोनबाय नोङो हमदांनो हाबाय जेरै साम'आ एसे मोनबाय बिदि हमदांनो हादोंबा नोंथाङा उनाव बै सहाय रुनानै लानायखौनो होनो हागोन आरोखि होबाय होसनबाय होसंखांनायनि उनाव जेबो साम'खौ नोंनि नांगौ फिनि बायदि बिदै बिदै दोनबाय बिनि उनाव नोङो ओ गोदौ होबाय थाबाय गोदौ होबाय थायै थायै थायैनो जेब्ला ओ गोदौनाया नोंना नांगौखिनि बिदैया नोंनि थाखाय थै थैजासे जाबाय एबा नों जासिगोन बायदि मोननाय बायदि मोनबाय अब्ला नों गंगार दुन्दिया बिदिनो दुन्दिया बिदिनो गरम मस्ला होफिननानैनोंख्रि संख्रिफोर साखिनानै नोङो साम' खौ खांबाय आरो बिनिखायनो बिनिफ्राय बिनि उनाव जोङो साम'खौ सोबनानै जाबाय आरो बेनो आरोखि साम' ओंख्रि संनायनि आदबा नोंथां जोंना बिदिनो गोबां दंबावो जेरै जों अनला नोंथाङाथ' अनलाजों दाउजों फोरमायबाय आरो नारजि नारजिजों अमा बेखौबो नोंथाङा फोरमायसै थेवबो आं फोरमायनोसै बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बेयावनो गनाय मोननाय जेरै नारजि अमा संनो थाखाय जोंहाबो नारजिया जाहैबाय जों फाथो आबाद फाथो फाथो आबादनिफ्रायनो जों नारजखौ मोननो हायो फाथ फाथोआबो मोननै रोखोम दं जेरै गोखा आरो गोदै नाथाय जों गोखाखौसो बांसिन नारजि खालामनानै जायो नारजिया मारै खालामो होनोब्ला जोङो गिबियावनो फाथो गोहोखौ जों बिनि बिलाइखौ खानानै फोरानो फोराननायनि उनाव गोरान जायोब्ला जों बेखौ जायो आरो बेखौनो जों नारजि होननानै बुङो जेब्ला जों जों नारजियानो जानो थाखाय जों नारजिखौ सोमनानै दोनो गोबावनो बिदिनो थाम ब्रै घन्टासो सोमनाय दोननायनि उनाव जोङो बेखौ उनाव खारैजों खारैजों रुबाय आरोखि खारैजों रुखांनायनि उनाव जेब्ला गुरै जाबाय एबा गेब्लेजोबबाय अब्ला जोङो अमा बेदरजों संनो थाखाय अमा बेदखौ बाजार निफ्राय लानानै जोङो अमा बेदरखौ मोजां मस्ला मस्लि होनानै जों एवगोन एवखांनायनि उनाव जो जोङो ओ एवखांनायनि उनाव जों बिखौनो जेब्ला नारजि ओंख्रियाव जोङो होसनगोन होसननानै जोङो बिदिनो खारैखौ नांगौ खिनि होगोन होखांनायनि उनाव जों ओ थोजासे थोजासे बिदै दोननानै एबा मोजां लाथाब लाथाब खालामनानै जों ओ गोख जाबाय आरोखि नोंथां बिखौनो बिनिनो नारजि ओंख्रि संनायनि आदब खायदाया। बेबिदिनो गोबां दं जेरै जोंनि बर'नि नाफाम आरो बिदिनो ओ नाफामावथ' जोंनि दोरोङारि थि मोननाय ओंख्रिखो आरो बेजों लोगोसे जोंहा जेरै नाफाम गनायथि मोनैयाव जोंना ओरै बर'फ्रा जोङो थास' बिबारनो थास' आथिंनो बे बायदिखौ जानो मोजां मोनो आरो नोंथां जेरै आरो माखासे थाबाव जेरै ओ मैगं होनदोबा जों दोरो ङारि गनायथि मोन्नाय खेरा दाफिनि आरो बैजों लो बायदि बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं जोङो जायो आरो नोंथां जों बर' फोरा नोंथाङाबो माखासे गोसोआव दंबावोबा एसे फोरमायना होनो हागोन।
अ आं बिदिब्ला जोंनि बर'नि ओ नाफामखौ बोरै बानायनाय जायो बिनि सो सोमोन्दै नोंथांनो एसे खिन्थानसै नामा
ए खोनायाखै नोंथां।
ओ आं जोंनि बर'नि नाफामखौ बोरै बानायनाय जायो बर'नि दोरोङारि नाफामखौ ओ बिनि सायाव खिन्थानोसै नोथां
औ नोंथांखौ एसे फोरमायना हो औ
ओ नाफामखो जोङो नानिफ्राय बानायनाय जायो नोंथां। ओ ओ जोङो नाफामखौ दैलां समाव बांसिन बानायनाय खौ जोङो ओ नुनो मोनो ओ दैलां समाव ओ जेब्ला ओ दुब्लियाव दैया यो अब्ला नाफोरा आ माने गोबां ओ बिदै दैनानै गोबां माने ओ फिसा आजायनायाव ओ मोन फिसा आजायनायाव माने ओ बुरजा जायोना माबा मोजां जायो नालाय बिनि थाखायनो दैलाङाव बांसिन ओ नाफोरखौ जों मोनो ओ जोङो नाफोरखौ ख'खा बा सेनफोराव बिब्दिनो सानानै आ जोङो नाफोरखौ मोनो ओ ना जोङो नाफाम बानायनो थाखाय बांसिनानो ना फिसाखौ बानायनाय जायो नोंथां। ओ नाखौ जेब्ला जोङो सानानै दुब्लिफोरनिफ्राय जोङो जेब्ला ओ लाब बोयो अब लाबोनानै जोङो ओ सान्दुङाव फोरानो ओ फोराननानै जोङो ओ जेब्ला नाया रानो अ अब्ला जोङो ओ नाखौ ओ जोङो ओ थास'जों थास'खौ मोनथिना नोंथाङा? ओ थास'जों जोङो ओ होजाबनानै आ उवालफ्राव औ थास' बिसंजों जोङो ओ उवालाव ओ नङाबा जोङो ओ दानि आथिखाल ओ मानसिफोरा ओ रेन्डारजोंबो हुयो ओ नङाब्ला‌ ओ माखासे उनग्लिग्रा आ बेफोराव जोङो उनग्लिनानै आ जोङो लागोनो हायो ओ बिनि उनाव जोङो ओ उवालाव देखांनायनि उनाव आ जोङो ओ हासुंखौ ओ जोङो औवानि हासुं ओरै। खौ औवानि आ हासुंखौ जोङो हाथ मोनसे हास'नानै। आ जोङो बेयाव सोनानै आ दोननो हायो आरो। बिनि ओ अनगाबो जोङो ओ भयामफोराव आ जोङो सोनानै। दोननो हायो ओ नाफामखौ ओरैनो ओ बा। द' माने बा द' मासनि गेजेरसिम ओ सोनानै दोननानै ओ बिनि उननिफ्राय जोङो बेखौ बाहायनाय जायो नोंथां‌। ओ नाफामखौ बर' माहारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ जाबोयो होननानै जों मिथिनो नोंथां ओ नाफाम